हेलौ
औ खोनादों
खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां
औ खौरांफोरा मोजां ना नोंथांना?
दङ नोंथां मोजाङैनो दासान्दिथ।
बोथोरफोर आंनिया बो बिदिनो दंथयो नोंथां।
ओ
ओरैनो बोथोरफोरा माबायदि? जागासिनो नोंथांमोननिथिं।
बोथोरफोराथ माने बेबादिनो गेजेरावनो माने अखाबो आरो सान्दुंबो आरो दसेयावनो सान्दुंबो गुदुङो आरो अखाबो हायो।
औ थारैनो। दाथ जोंहा दैज्लां बोथोर सफैदों नङा होमबा
नंगौ
औ जोंनि जोंनिजोंबो बोथोरा बिदिनो अखा हाहां आरो सान्दुं दुंहां बेफोरबायदिनो सोलिगासिनो। दायो दैज्लां बोथोराबो सफैगौ नङा होमबा नोंथां?
नंगौ
दैज्लां बोथोरावथ जोंहा गोबां अखा हायो नङा होमबा।
नंगौ नोंथां।
अ आङो दायो नोंथांजों मोनसे बाथ्रासो सावरायनो सानदोंमोन। नोंथाङा जुदि फ्रि दङब्ला जागोन नङा होमब्ला?
नंगौ नोंथां जागोन।
औ अब्ला आङो जि नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैनाय आं बेखौ नोंथांनिसिम सोंनोसै।
जागोन
ओ जोंहाथ ओ जोंहा जि फोरबो नङा होमबा
नंगौ।
फोरबोआथ जोंहा गोबां दं नङा होमब्ला बेबायदिनो सिगां समनिफ्राय जोंहा फालिबोनाय बेफोरबायदि गोबां फोरबो बा फुजा बेफोरबायदि जोंहा होनाय जायो नङा होमब्ला।
नंगौ
बेनिनो आं मोनसे फोरबोनि सोमोन्दै बा नोंथांनियाव सोंनो सान्दों नोंथाङा एसे फोरमायब्लानो जाबाय
आं जाखौ जुदि आं हायो ब्ला आङो फोरमायगोन
औ थारैनो जोंहा दायो खेराइ फोरबो नङा होमब्ला
नंगौ
औ बै खेराइ फोरबो बे खेराइ फोरखौ फोरबोखौ गुबैयैथ बर'फोरा जोंहा बेखौ खुंनाय जायो नङा होमब्ला
नंगौ
बेखौ बोसोरनि बबे दानाव खुंनाय जायो आरो माबायदिहाय बे खेराइ फोरबोखौ खुंनाय जायो बे खेराइ फोरबोखौ खुंनाय समाव मा मानि गोनांथि जायो बेखौ नोंथां नोंथाङा फोरमायगोन नामा?
औ माने आङो नोंथांनिसिम निमाहा बिनाय निमाहा बिबाय मानोना माने आङो खेराइ फुजाखौ नुफेराखै आरो माने जोंनिथिं जाफेराखैमोन। खेराइ फुजाया अब्लाबो माने आङो बिजाबफोराव फराय दोमोन थेवब्लाबो माने जाखिनिखौ एसे जा गोसोआव दङ बेखौ एसे फोरमायनोसै
औ थारैनो
आङो गोसोआव दङ दङब्ला खेराइ फु फुजायाव माने दौदिनि मोसानाया जायो नङा होनबा नों
औ थारैनो नोंगौ।
औ माने खेराइ फुजायाव दौदिनि मोसानाय जायो आरो बेखौ बबे ओ दानाव फालियो आं बेखौ बुंनो हानाय नङा नोंथां। नोंथाङा ओ नोंथाङा बेनि बागै बुंनो बुंनानै होयो ब्ला आं मोजां मोनगोमोन
औ थारैनो ओ खेराइ नङा होनब्ला? आ दा नोंथांजों ओ ओ नोंथांजों आङो सावरायनो नागिरनाया जाहैबाय खेराइ ओ‌ खेराइ खेराइखौ खोथ जोंनि ओनसोलावबो एसेबां मानि फालिनाय बा ओ जोङो फालिबोबाय थानायखौ नुनो मोना बेनिखायनो आंबो नोंथांमोननि जि ओनसोल बे ओनसोलाव फालियोमोनब्ला बेखौ माबायदि फालिनाय जायो बेखौ बु मिथिनो थाखायनो आं नोंथांनियाव बे सोंथिखौ सोंनाय जादोंमोन।
नंगौ
अब्लाबो खायसेखौ जोङो ओ सिगांनिफ्रायनो जिहेथु बरफोरा बेखौ फालिबोनाय हिसाबै खायसेखौ जोङो ओ मिथिनानै मोनो नङा होमब्ला ओ जों आरो बुजिनानै मोनो बेखौ नोंथाङा जेरै बुंनाय बाय बि जोंहा खेराइ ओ फुजायाव बा खेराइ मोसानायाव जोंहा दौदिनि नङाब्लानो जाया नङा होमब्ला?
नंगौ।
नियानो बेयाव ओ बयनिख्रुइबो माने बांसिन ओ रलखौ लायो बा बिनि ओ दौदिनायानो बिनि बिहोमा खौ लायो होननानै जोङो ओ मिथिना मोनो। जेरै मोन से खेराइ खुंथायाव जोंहा दौदिनि मोसानाय नङाब्लानो बे मालाबाबो मा जाफुंनो हायानो बेखौ जोङो मोनथिबोबाय थायो। थिग बेबायदिनो जोंहा ओ मोसा नायनि नङा होमब्ला? ओ मोसानायनि जोंहा गोबां बाहागो दं बिदिनो खेराइ मोसानायाव जोंहा दाहाल थुंग्रि नङा होमबा दाहाल थुंग्रिफोरखौ जोंनो नांगौ जायो
नंगौ।
आरो बेबायदिनो जोंहा थुंग्रि दाहाल थुंग्रि थाबाय बिदिनो गोबां ओ बावथाय मुवाफोरखौ होनानै जोंहा बे दौदिनि मोसानायखौ जागायो नङा होमब्ला आरो दौदिनि मोसानायाव जोंहा दौदिनिया दखना गाननाय जायो नङा होमब्ला?
नंगौ।
जोङो मोनथिनानै मोनो आरो दौदिनिया जेब्लानाखि मोसायो बेयो खानायखौ हगारनानै मोसानाय जायो नङा होमब्ला आइलि जायलि खानायखौ लानानै
नंगौ
बेफोरबायदिखौ जोङो खेराइ मोसानायनि गेजेरजों फोर मोसानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो आरो खेराइ मोसा मोसानायाव जोंहा गोबां जोंनि मोसानायफोरखौबो जोङो मोननो थाङो जेरै जोंनिया दाउ थै लोंनाय मोसानाय होननानै बुङो।
नंगौ।
खैजिमा फनाय मोसानाय, आइलें मोसानाय बेफोरबायदिनो गोबां जोंहा मा होनो ओ फाफ्लियाव बारखोनाय मोसानाय बेफोरबायदि जोंहा गोबां ओ मोसानाय दं नङा होमबा बेफोर गासैबो खेराइलि खुंथाइ बे खुंथाइजों ओ लोब्बा गोनां मोनसे मा बियो मोसानाय। बेखिनिखौनो ओ खेराइ मोस सानायनि एबा खेराइ फुजानि सोमोन्दैखौ जों बुंनो हायो आरो। ओ बेनि अनगायैब बो आं औ बुंलाय
दानाव फालियो बेखौ मिथियो नामा?
बबे दानाव फालिनायखौथ' आंबो एसेबां मानि ओ मोजाङै मिथिया बेखौ। थार-थारै नो खायसे ओ ओन्सोलफोराव बेखौ फालिनाय हिसाबै ओरैनो जोङो मागो दानफोराव खुंनाय जायो होननानै बेखौ मिथिनाय जायो।
नंगौ
बेखिनिखौ जों मिथिनाय जायो ओ बेजों लोगोसेनो आं आरोबाव नोंथांनाव बेखौनो सोंबावनो ओ सानदोंदि जोंहा मोसानाय ओ मोसानाय होनोब्लाथ जों गाससिबो मिथिगो नङा होमब्ला?
नंगौ
जि बर' फोरनि दोरोङारि मोसानाय मोनसे बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
नंगौ हागोन‌। ओ दोरोङारि मोसानाय बुङोब्ला बरफोरनियावहाय गोबां मोसानाय दङ जेरै बागुरुम्बा मोसानाय आरो बैसागो मोसानाय
औ थारैनो नंगौ
आरो गोबां दङ खोमा आङो मोसानायनि बागै बांसिन मिथिया आरो उम आङो ओ बैसागो मो बैसागो मोसानायनि सोमोन्दै एसे बुंनो सानो। ओ बैसागोखौ बैसागो मोस सानायाव माने बयबो माने ओ गामि गामिफ्राव बयबो बोराय बोरै, सेंग्रा सिख्ला, गथ' गथाइ बयबो ज ज जानानै माने गामियाव बयनिबो न न थांनानै माने ओ हाब हाबहैयो आरो मोसाहैयो, रंजाहैयो।
औ थारैनो नो नोंगौ
ओ गोबां ओ जालै जौ लोंलायो बेबादिनो ओ अनलायो बोर बिलायो ओ बेबादिनो माने फोथायनाय दं आरो माने जेनेबा बैसागो बोथोराव जुदि बोर लायो आरो मान होयोब्ला माने इसोरा अनो एबा बोर मोनमारो होननानै फोथायनाय दं होननानै आं खोनानो मोन्दों आरो नोंथां।
औ थारैनो नंगौ ओ बेबादि बाथ्राया बेफोरबायदि ओ बोर मोसानायबो जोंहा नेम दं आरो मोसानायनि सोमोन्दै माबायदि मोसायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
नंगौ मोसानाय समावथआइजोफोरनि बुङोब्ला गान्नाय जोमनाय बुङोब्ला दखना गानो गोमो आरो बेयाव जान्जियाव खाना लायो आरनाइ गांसे बेनि उनाव रेगे रेगा आं लायो सिखिरि बायदि मोसानो एबा माने माने गांफुवारफोरु मोसानो बेनि उनाव हौवाफोरनिखौ बुंनो थाङोब्ला गामसा आरनाइ बेखौनो गाननायखौ नुनो मोनो आरो गस्ला बेनि उनाव बेनि उनाव माने गोदोथबेबायदि आथिखालनि बाददि स्टेजाव थांनानै मोसानायखौ नुनो मोनामोन नाथाय आथिखालाव माने स्टेज एबा प्रग्रामफ्राव बेबायाददि स्टेजाव माने कम्पिटिसन जानाय मोसानायखौ माने बांसिन नुनो मोनो कम्पिटिसनाव माने बाहागो लायो बायदि
थारैनो नंगौ।
नंगौ
औ बेफोरबायादि सानानायखौ नुनो मोनो आरोना।
नंगौ
आरो बिनि अनगायैबो
आरो
माबाफोर मोसानाय दंबावो नामा?
मोसानाय बुङोब्लाथ माने बेयाव गोबां रोखोमनि मोसायो जेरै सेंग्रा सिख्लाफ्रा माने एसे आलादा एसे गुबुन मोसायो आरो बोरैफोरनिया माने एसे गोरलै मोसानाकय आखाइ खबनाय मोसानायखौ आं नुनो मोनो मोनदोंमोन बेनि उनाव औ बेनि उनाव माने बयबो बोराय सेंग्राफोरा माने खाम सिफुं जथा बेफोरखौ दामनाय जायो आरो बेबादि दामजुफोरखौ गोबां रोखोमनि दामजुफोरखौ बेनि उनाव ओ सिख्ला बुरैफोरा माने बयबो हायला हुला मोस मोसानायखौ नुनो मोनो आरो नंगौ बेबादिनो माने गोबां मोसानाय दङ। औ नोंथाङा माबा बुंगोन नामा मोसानायनि सोमोन्दै?
मोसानायनि सोमोन्दै बुङोब्लाथ जोंहा बेखिनियानो आरो लोगोसेनो जोंहा थारैनो मोसानाय होननानै बुङोब्लाथ जों बेखौनो मिथियो मोदोम जानजिफोरखौ जेरै जोंहा सोमावनाय न, ङा होमबा? बेखिनि समाव माइ सोमावनायनि गेजेरजोंनो जोंहा जि मोसानाय बे मोनसे मोसानाया जाफुंसारो होननानै जों मिथियो आरो। मोसानाय होननानै बुङोब्लाथ जोंहा आथिं आरो मेगननि फाव नङा होमब्ला? आरो जोंहा गोदोना बेफोर गासिबो मावनोगोनां जायो अब्लासो जोङो मोनसे मोसानाया जानानै फैयो। नङाब्ला जोंनि मोसानाय जि बेयो माने जाफुंनानै फैया आरोना। बेखिनिखौ जोङो मिथियो। बेनिखायनो ओ जि मोसानाय बे मोसानाया जोंहा गोबां रोखोमनि थायो ओ खायसे खायसे जोंनिया दोरोङारि मोसानाय खायसे जोंनिया ओरैनो मोसानायबो थायो नङा होमब्ला? बेफोरखौ जोङो मोसानायनि गेजेरजों जों मोननाय जायो। ओ अब्ला दिनैनि जे साव सावरायनाय बेखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां? जोंहा समाबो जाबाय। समाव नोंथांखौ ओ बेफोरबायदिनो रायलायनो थाखाय खाबु मोनगोनखौ आसा खालामबाय।
नंगौ।
नोंथांनिसिम बे समाव बरायनाय थाबाय बेखिनियावनो दोन्थ'नाय जाबाय।
जागोन।
औ।